औ दा बिदिबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै
औ सावरायजागोन।
औ दा आयदायानो जाबाय जोंहा दावबायनाय आरो ना। माने जोङो जों जायखि जाया जायगा दावबायहैनाय बा जोङो हान्थामेला मा मा हान्था मेलाजों जों दावबायनाय जायो।
आरो जों दावबायनायावहा मा मा जिनिसखौ लाना थांनांगौ मा मा असुबिदा जायो बा जोंहा हेफाजाब जायो सुबिदा जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन औ।
जेरै जोङो ओ जोंनि मिथिंगायारि समायना महर थानाय जायगाफोराव थांब्ला जों मा मा आ मिथिंगायारि समायना महरफोरखौ नुनाय जायो बा जों बेहाय आ मा मा माने जों गियान मोननाय जाहैबा सोलोंनो हायो आरोना बा नोंथाङा माबोरै बेहाय थांनानै माबोरै मोनखो गोसोफोरखौ
बेफोरनि बागैसो आ एसे सावरायनोसै दा नोंथाङा अबावबा माने थांदों नामा माने मिथिंगायारि समायना महर थानाय जायगाफ्राव
औ औ थांबाय नोंथां थांबाय।
औ नोंथां दे
मिथिंगायारि समायना महरनि माने माखासे बेरायनाय होनोबाथ' गोबां रोखोमनि बेरायनाय नङा होमबा। जों मालाबा जायगा नायनो बेरायो मालाबा ओ माबा मोनसे सोलोंथाइनि थाखाय बेरायो
बा माने बेफोरबायदि गोबां आरो माने दावबायनायनि गेजेरजों जों माखासे गोबां बुस्थुफोर मिथिनो मोनो माखासे खोथाफोर खोनानो मोनो बा गुबुननि गुबुनफोरा माबायदि सोलियो माने गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन माने बेलेग बेलेग मा मा आरो मालायफोरनि जोङो मा होनो बेखौहाय ट्रेडिसनेल जिहेथु जानाय लोंनायफोरखौबो जों मिथिनो मोनो नङा होमबा
नंगौ
जिहेथु बेबायदिनो आङो दाबनैसो जायगानि नाम लानानै बुंगोन आरो जिहेथु आं बेरायखांनाय दावबायनाय होनोब्ला आङो मोजांसिन बेफोरबायदि माने साबसिन जायगासिम बेरायनाय होनोब्ला आंना माने वेस कार्बिआंलं जिहेथु उम्रांस' उम्रांस' होननाय जायगायाव आं
औ
थाङोब्ला माने लामाफ्राबो मोजां जिहेतु दा माने सिगांनि समावहाय जोबोद गाज्रिमोन आरो लामायाहाय फिसा फिसा लामाया अब्लाबो माने लामाया बिराद बिराद मोजां लामायाव थांनाय थांनाय समावनो माने माखासे जोङो समायना मा मिथिंगाफोरखौ नुलांनो मोनो जिहेथु जेरै दंफां लाइफां माखासे दङ आरो मोख्राफोर लामायाव लोगो मोनलाङो आरो मोख्राफोरखौ लोगो मोनलाङो आरो बेबायदिनो थाङै थाङै थाङै जोंना ओ खुसेर बागानफोर गिदिर गिदिर माने खुसेर बागान माने नुलांनो मोनो आरो जे थाङोब्ला आरो बेबायदिनो मा होनो जोंना ओ मुंदांखा नामजादा ओ दालमिया सिमेन्टनि फेक्ट'रि जिहेतु माने बेखौहाय माने बिनि लामा सेरजोंनो जों थांनाय जायो आरो उमरांस' थाङोब्ला जिथु माने समायना आरो नायनोबो बे दालमिया सिमेन्टनि फेक्ट'रिया नायनायावबो समायना हाजो हाजो सायावबो जाहैबाय नालाय माने समायना नुयो आरो जितु आरो बिबदिनो थाङै थाङै जोङो माने खखा होननो मोनसे दै मोनो खखा होननाय मोनसे दैयाबो माने ओरैबायदि समायना जिहेतु बिनि दैनि गाबाबो एसे माने जोंनिथिंनिफ्राय माने एसे आलादा जायो आरो माने गोथां कालारनि इसे नुयो जे माने दैया आरो ओरैबायदि साफा बेयावहाय माने ओंजों हाय थाङोब्ला माने दैनि गाबाबो एसे बेलेग आरो ओरैबायदि साफा दैयाहाय माने सिङाव ओ सिंनि माखासे अन्थाइफोरखौबो माने स्रां स्रां नुहुरजोबो आरो दा बेबायदिनो माने खखा होननाय मोनसे जायगायाव गोबां दावबायारिफोर बिबायदिनो थाङो दावबायारिफोर नोङो लोगो मोनहैगोन बेयाव थाङोब्ला आरो नावबो दङ बेयावहाय जिहेथु टिकेट दाननानै जों माने दैयाव दसे सम जोंखौ बेरायहोयो आरो बेबायदिनो आरो थांथारनानै जोंना लास्टआव मोनहैबाय जायखौ होनो उम्रांस'नि गल्फ फिल्ड जेराव जोंना माने नैबे डिसेम्बर मासावहाय मा होनो फेलकन फेस्टिभेल होननाय मोनसे गिदिर फेस्टिभेल जायो आरो दिमासाफोरनि जिहेतु बेयाव थाङोब्ला जोङो माने माखासे दिमासाफोरनि ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनाय दिमासाफोरनि मोसानाय ट्रेडिसनेल आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय माने जोङो मिथिनो मोनो आरो बा नुनो मोनो आरो बेयाव माने फेस्टिभेलाव थाङोब्ला आरो बेबायदिनो जोङो उइनव माने फेस्टिभेल नङै समाव थाङोब्लाबो गोबां माने बिनि माखासे मिथिंगायारि समायना महरफोरखौ जों नायनो हायो आरो दाथ' नै गरम बोथोर नङा होमबा दा गरम बेयाव माने गोबां दावबायारिफोर माने बेवहाय थाङो आरो फिलआ माने ओरैबायदि गुवार फिल्ड जेराव माने दंफां लाइफां गैया माने दै जमा जानाय जेखौ बिलो बायदि माने बिलोआनो होनजाबाय माने ओरैबायदि गुवार गुवार दै जमा जानाय दं आरो दैयाबो माने लेथ्रा नङा ओरैबायदि साफा दैै माने सिङावहाय मा दं नुहुरजोबनाय आरो स्रां स्रां बेयाव नोङो माखासे गोबां रोखोमनि नावफोर दङ बेयावहाय माने टिकेट दाननानै माने सालायनो हायो माने बेरायनो हायो आरो आरो जायगाया नै दा गरम बोथोरावहाय मानसिफ्रा थांनानैहाय दै जिङावहाय माखासे जाग्रा मुवाफोर लांनानै सोरबाया ओ लावखार ओंखामबो जाहैयो आरो माखासेया सोरबाया ओरैनो बेरायनोबो थाङो माने नै दा गरम बोथोराव बे दै जिङाव जिरायोब्ला माने ओरैबायदि बार गुसु गुसु दैनि बारा माने गुसु गुसु बार नाङो आरो ओरैबादि मोजां माने बेयावहाय जिरायहैनो थाखाय माने माखासे गोबां दावबायारिफोर बेवहाय सोरबाया लोगोफोरजों थाङो सोरबाया माने ओ नखरनि फेमिलिफोरजों थाङो बेबायदिनो गोबां दावबायारिफोर लोगो मोननो हायो आरो बेवहाय आरो बेबायदिनो मोनसे जायगानि नामखौ आं बुंगोन आरो जिहेथु जोंना बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन थानाय जिहेतु डिमापुराव खनसे थांखांबाय आरो आङो डिमापुराव थांनायावबो माने ओरैबादि मोजां नांदों जिहेतु डिमापुराव माने जोंनि गोदोनि बर'फोरनि राजा रानि जिहेथु रायजो जालांनाय रायजो खुंलांनाय माने बेफोरनि माने माखासे बायखोन्दा नेेरसोनफोरखो जों बेयावहाय माने नुहैनो मोनो आरो माने गोदोनि मेहेलफोरनि बायखोन्दा जिहेथु मेहेलनि खुन्थियाफोर माखासे एफोरबायदिनो गोबां माने बेयावहाय बाय खोनदा नेरसोनफोरखौ नुहैनो मोनो आरो गोदोनि मेहेलफोरनि खुन्थियाफ्रा माबादिमोन माने माखासे एफोर बायखोनदा नेरसोनखौ दाबो माने डिमापुरावहाय मोजां डेक'रेसन बानायनानै दोननाय दङ आरो माने बेवहाय थाङोब्ला नुहैनो मोनो जे गोदोनि माने जोंनि बर' राजा रानिफोरा माबादि रायजो खुङोमोन बा माबायदि मेहेलायाव थांनानै रायजो खुङोमोन माने बे-बेफोरखौ माने जों नुहैनो मोनो आरो
नंगौ नोंथां
अब्ला बिदिनो आरो नोंथाङाबो माने अबाव अबाव थांखो मोननैसोनि नाम लानानै
औ नोंथां नोंथां नंगौ नोंथां आ आंबो नोंथाङा बुंनाय बे दिडमा हासाव जिल्लानि खोथा बुंबाय नोंथाङा मा मा जाय गा होननानै आं बे उम्रांसु होननाय जायगाफ्राव आं थांफेराखै आरो ना नाथाय आं दिमा हासाव थांदों आङो बे माइबं होननाय जायगायाव थांदों आरो बेनिफ्राय जोङो हाफ्लं जिथु टाउन दं हाफ्लं टाउनसिम थांदों आरो ना आङो
औ औ
ओमफ्राय जों ओरै थांदोंमोन ओ गुवाहाटीनिफ्राय ओ जाना थांदोंमोन जों गारियावहा माने जों गावबा गाव गावनिनो गारि लानानै थांदों लांदों लांदोंमोन आरो ना कार ओ साखा खबब्रै गारि जोङो बे लामा हान्था मेला ना होनोबाथ' लामायाथ' जोबोद मोजां आरो बे मोनब्रै गारि खारजानाय सारि ओमफ्राय मा होनो बेखौ मोनब्रै लेन गोनां आरोना फर लेन लामा ओ जों नगाव थांबाय सिगाङावहा खानापारानिफ्राय जाना थांदोंमोन जों नगाव थांबाय नगावनिफ्राय जोङो ओरैहाय जोंहा बायपास जानानै लामदिं जानानै थांदों आरोना जों औ लामदिं माने लं काफोरखौ मोनलाङो सिगाङावनो ओमफाय लामदिं जानानै जोङो ओ सिगांग्रो जों माइबंखौ मोनग्रोदों आरो आरो बे थांनाय समाव माइबं मोननायनि सिगाङाव अ बिनि उनावसोमोन नामा बावबाय आङो मोनसे खरं मोनो आरो माने बिनि गेजेरजोंनो हाजोनि गेजेरजोंनो गारि खारो आरो ना नोङो औ बै मोनलांदो नोङो औ थांनायाव ओमफ्राय जों माइबङआवहा माइबङआव थांदों माइबङआ मोनसे समावहा जोंनि बर' रायजोनि राजथावनि होनना बुंनाय जायो आरो ना मोनसे समावहा औ ओमफ्राय बेनि उनाव थांनायाव आं नुहैदों आरो बेहाय मोनसे रोनसोनद्रि मोनसे मन्दिर दं आरो ना रोनसोनद्रि होनना बुङो बे ओ बे दै मा मोनसे दं दैसा मोनसे दं ओ बे दैसानि मुङा मामोन बावबाय आङो दा नामखौ एसे ओ माहुर बे दैसानि नामा जाबाय माहुर दैसा आरो ना नोंथां औ बे माहुर औ बे माहुर दैसानि जिङावनो मोनसे अन्थाइनि दाननाय खामफा दं आरो अन्थाइजोंनो न'नि महर होदों आरो ना नाथाय बे न' नङा जास्ट न'नि न' महर होदों आरो नोंथाङा बे दर्जा दङ एसे दर मोखां दानना दोनदों नाथाय बेयो हाबजायाबा न' सिङाव अन्थाइ सिङाव हाबजाया आरोना बियो न'नि महर होनाय दं आरो बेखौ नायना फैदों बे रोनसोनद्रि थानसालि खाथियावनो दं आरो बे अन्थाइनि बे न'आव खामफाया न' लुनाय न' बायदिया अबे माहुर दै दैसानि जिङाव दं माहर दैसानि दैया जोबोद माने गोख्रै बोहोयो आरो ना खराहै बोहैयो आरो दैेया ओमफ्राय हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय नालाय ओमफ्राय बेनि गेजेरजोंनो गोजौजों बे माहर दैमानि दै सानि गेजेरजोंनो जोंहा रेलगारि खारो आरोना रेलगारिनि दालां दं आरो रेलगारि खारनायनि उम जोबोर मोजां नाङो बेखौ नायनो ओरैथिं नोंथाङा रेलगारि खारनाय समाव थांदोंबाथ' जोबोद मोजां नाङो आरोना दैसा गोजौजों आरो बिनि नोंथां माबाखौ नुहरो बे अन्थाइनि दान्नाय न'नि महरखौ नुयो औ बेबायदि आं नायना फैदों ओमफ्राय बेहाय बांसिनानो जोंहा डिमासा हारिनि सुबुं थायो बै जायगायावहा
आरो खाथियावनो ओ रेलनि स्टेसनबो दं आरो ना रेल स्टेसनबो बेहाय मोजां नांदों थांनानै आरो ओ जों थांबा मानिया एफा बिदि मोजां नङा माबाया ओ बेबायदि सुबिदाफोर गैयामोन आरोना बे माला बे मन्दिरफ्राव थानसालिफ्राव हाबबा बे अन्थाइनि खामफा बानायो नाथाय दायो खोनानो मोनदों जे बेवहाय माने जोबोद मोजां वालफोर होनाय बेराफोर होनाय जाबायनो आरोना मोजाङै औ आरो बेनि उनावनो जों थांदोंमोन ओ हाफ्लंआव हाफ्लंआव थांनानै जोबोद मोजां नांदों जोबोद समायना महर आरोना हाफ्लङा मिथिंगायारि हाजो दङ ओमफ्राय आंजों थाहैनाया बे जिथु जों जिल्लानि हाफ्लं जिल्ला माने डिमा हासाव जिल्लानि जायो ओ बे हाफ्लङाव थानाय बे सार्किट हाउस होनना बुङो आरोना बेफोरो बे माने बेहाय थांनानै जायथुबा बिथां बिबानगिरिफोर अफिसारफोर थायोना सरकारि बिथांमोननि थाग्रा न' आरोना बेयो सारकिदा हसआवहा बेयाव थाहैदोंमोन जों ओमफ्राय सार्किट हाउसनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे नुथाय नुयो आरो ना माने गोजौ हाजो गोजौ दं नालाय सार्किट हाउसआ बेनिफ्राय जों गोजौ बेनो नुहरदों आरो जोबोद मोजां नाङो माने माबाया रेल गारिया खारो आरो बिदि स माने बिजों बिनि बिनिफ्राय नुहर आरोना जों रेलगारि खारनायखौ दालांखौ जोबोद मोजां नुहरो आरो हाजो जिं जिं खारनाय बेबायदि नुहरो आरो ना रेलगारिखौ जोबोद मोजां नाङो आरो औ दा बेनि उनावनो बेहाय जोंहा नद्रां होननाय मोनसे न' दं आरो गोजौ हाजो एसे दिला बादि हाजो गोजौहा फिसा हाजो आरो बेहाय नदरांआव अहा मा जायो बेहाय माने गोदो डिमासा माने जोंनि बर'आनो हमना ला आरो बे डिमासा रायजोनि सुबुंफोरा। सेंग्राफ्रा आरो बेहायनो थायोमोन आरो बेखौ बे गोजौ जायगायाव थानानै बे नद्रांआव थानानै बिथांमोना नेयोमोन बेङोमोन आरोना रायजोखौ जाहाथे सुथुरफ्रा फैनो हाया जाथों होननानै माने बि बुंनो थाबा मोनसे भलन्टियार आरो ना बिदि भलन्टियार बिदि मोनसे खामानि मावनाय आरोना इंराजि बुंनो थाङोब्ला दा बेहाय माने उन्दै जि बोसोर जिनै बोसोरनिफ्राय लानानै थामजि बोसोर बैसोसिम बिदिमोन दां बे आं बावदों आरोना बैसोखौ बेबायदि सेंग्राफ्रा थायो आरो बेहाय थायोमोन आरोना नेयोमोन। बेबायदि न'द्रां होननाय मोनसे बिदि न' दं आरो। न' बानायनाय दङ ओमफ्राय बेहायनो बिथांमोना जोंखौ बायदिसिना। बिथां डिमासा माहारिनि बा हारिनि जिथु दोरोङारि मोसानायफोर मेथाइ खननायफोर बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंदोंमोन आरोना बिथांमोना आरो जों बिथांमोननि जानाय लोंनाय। जेरै नोंथां जोंहाथ' जों जेरै जौनि माइब्रा बिदै होनना बुङा नोंथां बिथांमोना जौ जौदिमा होनना बुङो आरोना बिथांमोना जुदिमा होनना बुङो आरो औ एखेआनो माने नामाल' माने मुङाल' आलदा आलदा आरो नाथाय एखे बिथांमोनाबो माइब्राजों बानायो जोंबो माइब्राजों बानायो बेबायदि आरो ना। ओमफ्राय बेबो बिथांमोननि जुदिमायाबो जि आइ टेक मोनदों आरो जोंनि बे जौ बिदैयाबो जि आइ टेक मोननाय आरो ना। औ बेनो आरो नोंथां आंनि माने बे जायगा बेरायनाया बेफोरबायदि आरोना दा बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ दे दे औ दे नोंथां दे।